नोंथां हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों
आं गिबियावनो नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय नोंथां बिदिबा ओ नैबे समावहाय नोंथाङा आंजों माखासे ओ बाथ्रा नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आङो बे समाव ओ आंजों सावरायफानो हागोन्ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां हागोन
अ नोंथां आङो माखासे मोनसे आयदानि सायाव बेस खालामनानै नों थांजों ओ फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हरदोंमोन बारा गोबाव जानाय नङा ओ नोंथां जे आइदाया जाहैबाय ओ जोङो बेराम आजारनि फ्राय ओ माबोरै सांग्रांथि जानांगौ ओ बेनि सायाव ओ नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो एबा सावरायलायनो होननानै आङो ओ नोंथांनिसिम कल हरनाय जादोंमोन नोंथां ओ फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा ओ ओरैनो मोननै मोनथाम ओ मोनसे मोननैसो स्पेसिफिक ओ बेस खालामनानै बेराम आजारनिफ्राय जों माबोरै रैखाथि जानो हायो बिनि सायाव ओ नोंथांखौ फंनैसो बुंनो थाखाय आङो सिगांग्रोबाय नोंथां
औ नोंथां बेमार आजारनि सायाव ना
औ औ नोंथां
बेराम आजारनिफ्राय सांग्रांथि जानांगौबा जोङो सिगांग्रो जानाय लोंनायखौ मोजां खालामग्रोनांगोन मानो बुङोब्ला आथिखालाव गोबां रासायनारि माबाजों जानाय लोंनाय इंख्रि मैगं थाइगं बेफोरखौ बानायनाय जायो
बेखायनो माखासे बेसादखौ मोजां सुस्रांनानै नायनानै जानाया मोजां माबा जानो हागौ नोंथांनि देहायाव उननि समाव गोबां बेमार माने जानो हागौ बेखायनो नोंथाङा मोनसे आरो दुयखौबो नोजोर होनांगोन दैया माबायदि माखासे आइरन दै दङ गोबां आजिखालिथ' गोबाङानो ओ दंखल बाहायो नालाय माखासे दंखलफ्राव दैनि बिबाङाव आइरन गोबां बिबांनि आइरनखौ मोननो हायो दैयाव दंकलनि दै हिसाबै सिगां थो जोङो ओरैनो दैखरनि दैफोरखौ लोङोमोन आरो बै समाव जानो हागौ रासायन दै बांद्राय बाहायैनि थाखायनो बेमार आजारखौबो जानो हागौ जों खम नुयोमोन। नाथाय दा औ मैगं थाइगंनिफ्रा लानानै दैनि लानानै जोङो गोबां रोखोमनि बेमारखौ नुनो मोनो बेखायनो जोङो माने सांग्रां ओरैबायदि जानांगोन जे नोंथाङा जाय बुस्थुखौ लाबो बा जागोन बेखौ मोजां संनानै जानांगोन सुस्रांनानै आरो दैबाबो दैखौ हानाय मानि फुदुंना लोंनाया मोजां जोंनि देहानि थाखाय मोजां। जुदि फुदुंनानै लोङोबा औ माखासे बेक्टेरिया बा दैनि बिजानु बेफोरो जोबनानै थाङो। बेखायनो बेफोरखौ सांग्रां माने गावबा गावनि गोनांथि आरो बा गावबा गाव माने जिमान सांग्रांथि जागोन एमाननो गावसोरनि थाखायनो मोजां देहायाबो मोजां थागोन आरो नोंथाङा फुङाव सम मथे सिखारनानै जुदि खारनाय बारनाय बा माखासे माबाखौ देहानि माबाखौ खालामो अब्लाबो जोङो बेमार आजारखौ एसे खम जानायखौ नुनो मोनो। न मानोना औ दा आथिखालावथ' गोबाङानो मा फुंनि समाव सिखारनो रोंला उन्दुनाय हरनि समावबो थाब उनदुला माखासे माबाफ्रा मबाइल नायनानै थायो टिभि नायनानै थायो बायदिसिना माबानानै था थायो बेनि जाहोनावबो गोबां बेमारा जानायखौ नुनो मोनो आरो सोर बा आथिं ओ माबा जानाय बिस बेदना जानाय माने माखासे सोरबा सिनस्रि बेफोरो बिस जानायखौ नुनो मोनो सानायखौ नुनो मोनो। सम मथे सिखारनानै खामानि माखासे खामानिफोरखौ मावोब्ला अब्ला देहायाबो राफोद थायो गोग्गो थायो होननानै आं सानो। बेखायनो बेफोर माबानि फुरा जोङो गावबा गावनो सांग्रां जानाया मोजां आरो आं बेबायदि सानो। नोंथाङाबा मा सानो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो?
औ नंगौ ओ नों जाय माखासे जोङो जाय आयदाखौ लानानै सावरायदोंमोन नोंथाङा ओ मोननै टपिकखौ लानानै आंनो मोजाङै फोरमायदों। जे जोंनाव ओ जोंनि ओनसोलाव एबा जों हिसाबै जोंनि हादोराव थारमाने ओ मेन गाहाइ जेंनायानो जाबाय दा ओ जायफोर बारदेर रोङि बेराम हमना ला दो जोंनाव दा सुगार टाइप ओ सुगार जायो मेइनलि। ओ प्रेसार नै बेफोरो दा बांनायनिफ्राय बांगासिनो नोंथाङा बेखौ हमदां हरनानै आंनो माखासे बिथिंखौ फोरोंदों फोर-फोरमायदों जे ओ जानाय लोंनाय जानाय लोंनाया एकदम जोङो हयथ' कन्ट्रल बे मोनसे फैगोन। लोगोसे जोंनि बै ओ- रासायनिक रासायनारि मुवाफोर बाहाय- बाहायनानै ओ-दिहुननाय ओ-फिथाइ सामथाइनि फ्राय लानानै मैगं थाइगं बेफोरनिफ्राय एवार जानो जायखौ नोंथाङा आंनो फोरमायदों। ओ-बे बेलायावहाय आङो नंगौ नोंथांनि बे सावरायनायाव आङो जोबोद ओ-गाहामै मदद दं जे ओ-जोंनि जा सुगार जानाय एबा बे प्रेसार जानाय हयथ'बा जोंनाव केन्सारनि बिबाङा दिनै बारा जाफैदों। बेफोरो जाहैबाय जोंनि बे ओ गोथां मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै फिथाइ सामथायाव बाहायनाय जाय फोर जोंनि एम्फौ फुथार फुथारग्रा मुलि बाहायनाय पेस्टिसाइद एबा ओ बिब्दिनो थारमाने जाहाथे फिथाइ सामथाइफोर एबा मैगं थाइगंफोरा फ्रेस थायो। ओ बेफोरखौ ओ माखासे मुलि बाहायो बेफोर मुलि फोर जोंनि देहाया सिङाव थांनानै ओ-थाब एक्सन होआबाबो थाब ओ-खा-हाबा मावाबाबो बियो ओ-लासैनो जाय जोंनि देहाखौ खहा खालामलाङो बेनि बागै नोंथाङा आंनो मोजाङै फोरों-फोरमायलांबाय जे माबायदि जोङो सेफटि थानांगौ खौ माबायदि जानांगौ। बिनि सायाव बुंदों ओ-नंगौ बेराम आजारनिफ्राय बारग'नोब्ला जोङो ओ-बेफोरबायदिनो खालामनांगोन नोंथां आं बेखौ गनायो। दा मोनसे बिथिङाव नोंथाङा-नोंथाङा आरो आंनो फोरमायबावदों जे दै दैयाथ' जोंनि जिउ नङा होमबा ओ-दैया मेइनलि ओ-आइरन थानायनि खोथाखौ नोंथाङा रायखांदों दा आइरनजों लोगोसे दा ओरैबायदि जाबाय जे जोंनाव आर्सेनिक आरो फ्लराइद होननाय जा जोंनि केमिकेल बेखौ जोङो जायगा लानानै जायगा गोबां बांनायखौ नुनो मोनदों। ओ-आर्शयनिक आरो फ्लराइड थायोबा दैयाव जोंथ' बेखौ होखारनो हाखाया। बेखौ जोङो फुदुंब्लाबो एबा हयथ' बेखौ फिल्टार खालामबाबो जोङो ओ-खारहोनो हाया जायनि जाहोनाव जोङो आरसायनिक थानाय ओनसोलाव बिदिनो। ओ-जायफोर जोनोम जागोदा जोनोम जानाय सुबुंफोर बिसोरफोरखौ बिसोरो स्पेसियेलि बिदिनो बायदिसिना बेराम आजारजों ओ-भुगिनांनायखौ जोङो नुबोनो मोनगासिनो आरो नोंथां नङा होमबा आरो बेनिफ्राय बासायनो गुबै ओ-माबायानो जाहैबाय जोङो ओ-जाहाथे दैखौ ओ-लेथ्रा खालामा थारमाने दैखौ जोङो बिदिनो दैफोराव मैला जाबोर जोथोर गारनाङा बेखौ नोंथाङा ओ-एवार खालामदों। दैया जुदि साफा नङाब्ला जुदि दो-ओ-खाथियावनो दै लेथ्रा दोनोब्ला बेनिफ्राय जोंनाव थाम्फै सोमजिगोन। बे थाम्फैया जोंनाव अरोब्ला गाबोननो मेलेरिया ओ-बिदिनो ओ-जोंनाव जापानिस एनकेपालायटिस। ओ-बिदिनो देंगु बेफोर बायदिसिना रोखोमनि ओ-थाम्फैजों जाजानाय बेरामा जोंनिया मानिफ्राय सोमजिदों बे दैनिफ्रायनो सोमजिदों नङा होमबा नोंथां जे जोंनावहाय ओ- ड्रेनावहाय लेथ्रा दाखोर दालाखौ गारसोमनानै जोङो दोनबाय बे लेथ्रा दागोर दालानिफ्रायनो बे थाम्फैफ्रा सोमजिनानै ओ-जोंनाव अरनाय मानाया सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां। ओ-दा बिब्दिबा नोंथांनिफ्राय फंनैसो माबाफोर फोरमायबावनांगौ दं नामा नोंथां जे आंनि सावरायनायनि बेलायाव? ओ-फोरमायनो हागोन दे नोंथां।
औ
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ माबाफोर फोरमायबावनांगौ दं नामा नोंथाङा
औ बे बे बेराम आजार होबथानायनि सायाव ना
औ औ नोंथां औ औ नोंथां देलाय फोरमायलाय खोनादों नोंथां? औ औ खोनागासिनो आङो दे। नों खोनादों ना आं रायलायनायखौ?
औ खोनादों।
औ औ जागोन नोंथां न रायज्लायनानै आङो जोबोद नोंसोर रायजलायनानै आ जोर नोंथां जे नोंथाङा आंनो गोबां बिथिङाव फोरमायथिहरबाय आसा खालामो इयुन समाव बिब्दिनो आरो बेराम आजारनि माखासे गुबुन गुबुन बिथिङाव लानानै आङो नोंथांजों बिदिनो सावरायलायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथि नोंथां। ओ नोंथाङाबो आंनिफ्राय माबाफोर मिजिंथि
नोंथाङाबो माखासे
औ
गोबां खोथाखौ फोरमायलांबाय आंनो आंबो माखासे फिसा फिसा खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय जे जोङो लेथ्रा बा दाखोर दाला खाथि खालानि नाला बायदिसिना फ्राव जाबोर जथुर गारिया मोजां न' खाथिफोरावनो माखासे लेथ्राफोरखौ गारियानो मोजां। बेफोरनिफ्रा जाबायदि नोंथाङा बुंबाय थाम्फै सोमजियो आरो बे थाम्फै थाम्फै अरनायनि जाहोनाव बायदिसिना बेरामा औ आथिखालाव नुबोगासिनो जोङो बेखायनो जों हानायमानि सांग्रां जानाया जोंनिनो मोजां आरो जों। जायखि जानाय लोंनाय बेसादानो जाया मानो लोंनाय दैयानो जाया मानो बेफोरनिफ्राय गोबां गोजानाव माने निजेनो गावनो सांग्रां जानांगौ बा जाना थानाया मोजां बेखायनो नोंथांनिफ्राय जाखिनि खोथाखौ मोनथिबाय आंबो नंगौ। दा जोंनाथ' समाव जानानै फैबाय
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन औ दे